हेल'
ओ हेल'
खोनाबाय दा नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ अब्ला नोंथां मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन आङो।
औ नोंथाङा रायज्लाय जागोन औ रायज्लायनो हागोन नोंथां होनोमबा ओरैनोसो दंथयो।
औ फिथाइ सामथायाइनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन आङो। जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ ओम।
अरायज्लाय जायो।
औ आजिखालिथ' फिथाइ सामथाइया बायदि रोखोमनि दङ मानि जोंनि। मानि लकेल जोंनि मानि जायगायारि मानि न'आव गायग्रा गायनानै जानाय फिथाइ सामथायाइ आरो गुबुननिफ्राय गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनानै गायफैनाय फिथाइ सामथाइखौ गोबां रोखोम नुनो थांगासिनो दङ।
नंगौ।
जोंनि लकेल फिथाइ सामथाय बुङोब्ला जों जों जाग्रा जेनेबा दा दैज्लां बोथोराव थाइजौ फिथाइ आरो ओ खान्थाल फिथाइ,
औ।
बेफोरखौ बांसिन नुनो थाङो आरो बेफोरखौ बोथोरनि। फिथाइ होननानै जायो जों बांसिन। आमसिसुवायाव बांसिन थाइजौ फिथाइखौ आरो खान्थाल फिथाइखौ बांसिन जानाय नुयो आरो। दा बे बोथोरनि सि ओ दैज्लां बोथोरनि एसे सिगाङाव मानि लिसु फिथाइ बेखौबो जोंनि जायगायाव मोननो थाङो। मानि
उम।
जोंनि जायगायाव मानि लिसु होनोब्ला ओ गोबां सोरनिबा सोरनिबा गोबां जायगायावनो माने न'फ्राव माने गायनानै माने फिथाइ थाइखौ फाननो मोनो आरो। मानि दामबो मोनो। आरो बेजों लोगोसे बे जोंनि जायगायाव जायगायावनो जोंनि आसामावनो माने तेजपुरनिफ्राय माने लिसुखौ साब माने गुबुन हादराव मानि फानहरनायखौ नुनो थाङो।
औ नोंथां। ओ बे दसुनि गोसोआथ' बिराद बेसेन गोनां ना नोंथां?
औ नोंथां बिराद बेसेन गोसा। ओमफ्राय लोगोसे जोङो बे बांसिन फालांगि खालामनाय फिथाइ सामथाइ बुङोब्ला जोङो गय फिथाइखौबो खालामनायखौ नुनो थाङो। जोंनि गया माने बिराद दामबो मोनदों। जोंनि जायफोरनाव गय फिथाइ दङ बियो। गोबां रां रुफा आरजिनोबो हादों। जोंनि जायगायाव माने गयखौ बांसिन फालांगि खालामनायखौ नुनो थाङो।
औ नोंथां।
ओम आरो लोगोसे दंबावो फिथाइ सामथाइ होनोब्ला न'आव गायनाय नारेंखल फिथाइ आरो नारेंखल फिथाइखौबो गोबां रोखोम फालांगि खालामनायखौ नुनो थाङो। आरो लोगोसे दंबावो। ओ फिथाइ होनोब्ला बिदिनो ओ माने थरमुस फिथाइ बेफोरखौबो बालाबारियाव गायनायनि गाय-गायनो थाखाय सोलोंबोनाय आदब खायदाखौ नुनो थांगासिनो दं बालाबारि जायफोरा बालाबारि खाथियाव बेफोरो जोंनि बिजनि एरियायावबो जोंनि जायगायाव जोंनि बेह गोबां रोखोम गायनाय नुनो थांगासिनो दं। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे मा मा होनो ओ गोबां रोखोमनि गुबुन हादरनिफ्राय सोलोंबोनाय आदब खायदा गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनाय आफेल फिथाइफोरखौबो गायनायखौ नुनो थाङो आजिखालि आरो गोबां थाइजौ बिलाथिफोरखौबो गायनायखौ नुनो थाङो। नोंथांमोननि जायगायाव आरो नोंथां नोंथाङा मोनथिनाय बायदि माबाफोर फिथाइ सामथाइनि बारै मिथिनो खोन्थानो हागोन नामा।
औ नोंथां हेलौ
औ मोजां खोनायासै नोंथां मा होनदों हेलौ।
औ नोंथां ओ हेलौ।
औ औ
औ ओ ओ आथिखालाव माने ओ आथिखालाव जोंनि बर' सुबुंफ्राबो गोबां माने फिथाइ सामथायाइखौ माने गावसिनि जाग्रा आदार महरै ओ बजबना लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेनि अनगायै ओ बेनि ओ बेफोरनिनो ओ जोंनि सानफ्रोमबो जोंनि न'खरनि बारि बागानावनो मोननो हनानै ओ फिथाइ नोंथाङानो मख'बोखां बोखाबोबाय बेनि गेजेराव जों आमलाइ ओ लेबु जायखौ नारें कारजि होननानै बुङो थाइगिर माने बेफोर गोखैयिआरिनि फिथाइफोरखौ जों मख'नो हायो बेफोराव जों थोजासे माने सि भिटामिन मोनो होननानैबो ओ जों मिथिगौ ओ बे जोंनि देहानि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां। ओ बेनि अनगायैबो ओ खेजुर आरो ओ सिलिखा फावरा ओ बेफोर माने गोरोन फिथाइफोरखौबो जों जायो बेयावबो जों थोजासे बिबांनि प्रटिन बा भिटामिन बेबायदिखौ मोननो हायो‌। ओ बेनि अनगायैबो ओ जोंनि बर' सुबुंफोरखौ आथिखालाव खुसेरनि बागान बा कमलानि बागान बेबायदि खालामनायखौबो ओ नुनो मोनो बेखौ जों न'आव जानायजों लोगोसे आथिखालाव माने फालांगियारि नोजोरजोंबो बे फिथाइ सामथाइफोरखौ जों अ होमबा हाथाय बाजाराव फानबोनायखौ नुनो मोनदों। बेजों लोगोसेनो ओ जोंनि गोबां बर' सुबुंफोरा न'नि बा जि जायगायाव गय गायो ओ बे जायगायावनो माने गयनि गय गायनायनि लां गय गायनायनि जि लांदां जायगा थायो गय गायखांनानै बेवहायनो जों माने आनारस रैमालि ओ बेनि माने आबादफोरखौबो जों मावबोनायखौ नुनो मोनबोदों।
औ नोंथां।
ओ हो बेबायदिनि जोंनि बर' सुबुंफोराहाय गोबां थालिर ओ बा बेबायदि गोखै फिथाइ हिसाबै जों थाइजौ बा बेफोरखौ मख'नो हायो।
औ।
ओ बेजों लोगोसेनो नारेंआवबो जों ओ गोबां ओ रोखोमनि नारें मोननो हायो जेरै नारें जुम्ब्रा।
जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ ओ नारें होखुमा होनो ओ एसे गोदै बे नारेंआ।
ओ बेखौबो मोनो बेखौबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा जोबोद मोजां। माने जानानै ओ बेखौ गोजां बोथोर समावहाय मोननाय जायो बे फिथाइखौहाय।
नारें जुमब्रा जायखौ ओ जों नारें जुमब्रायानो‌ होनो नामा बेखौ ओ बेखौ जों माने माइ हानाय समावहाय फोथारावहाय सान्दुं गोसोआव जिरायनानै जों माने जोबोद खहाब गोनांङै जायो आरो बेफोराव जों गोबां बिबांनि फि भिटामिनफोरखौ मोननो हायो बेफोर जोंनि सावस्रिनि थाखायबो जोबोद मोजां।
उम नोंथां। हेलौ।
बिदिब्ला औ न नोंथाङानो बिदिब्ला एसे आरो नोंसोरनि ओनसोलावहाय मा मा फिथाइ सामथाइफोर नि आबाद मावो बेनि सोमोन्दै एसे सोरमायना होबावदो।
औ नोंथां जोंनि जायगायाव कमला कमला आबाद कमलायाबो गोबां रोखोम कमला बागान खालामनायखौ नुबोनो मोन्दों सिगांनिफ्राय। लकेल कमलाखौ फानग्रोनानै जोंनि बर' आइजोफोरा ओ लकेलनि आइजोफोरा खाथि खालानि हादरनि भुटानाव थांनानै भुटाननिफ्राय लानानै फालांगि खालामनायखौ नुनो थाङो। भुटाननिफ्राय गोबां रोखोमनि कमलाफोर लाबोनानै जोंनि जायगायाव फालांगि खालामनायखौ नुनाय खौ नुबोगासिनो दं आरो। आरो लोगोसे मा जोंनि जोंनि जायगायाव माने गोबां रोखोमनि ओ फिथाइ सामथाइखौ नुबोदों जेरै ओ खुसेर आबाद आरो आरो बेबादिनो ओ दहाय बुंबोखादों आं खान्थाल खान्थाल फिथाइ दा मोनसावो आरो ना, बेफोरखौ जायो।
आरो लोगोसे ओ गोबां रोखोमनि माने ओ बे गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनाय जेरोखोम थाइजौ बिलाथि आफेल बेफोरखौबो जोंनि जायगायाव गायनायखौ सोलोंनायखौ नु नुबोगासिनो दङ गोदान गोदान आदब खायदाजों फिथाइ सामथायाइखौ गायबोनायखौ नुनो थांगासिनो दङ दा नों ओ नोंसिनि जायगाथिं, ओ ओरै आंबो सानो माने बेबादि आबादफोरखौ गायो आरो ओ अब्ला नोंथां दिनैनि माबाखौ बेयावनो आयदाखौ दोन्थ'नोसै नामा! औ समावबो जाना फैबाय गोजोनथोंसै नोंथां